हेल नोंथां औ खोनादों दे नोंथां खुलुमनाय बावहरबाय नोंथांनिसिम उम दा नोंथांजों अ आं दा ओरैनो जि जिरायनानै दं नोंथां
औ
औ नोंथाङालाय मा खालामदोंमोन
जिरायनानै
अ नोंथां दा जोङो ओ ससियेल मिडियानि सायाव एसे एसे रायज्लायनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन
औ नोंथाङा दा ओ ससियेल मिडिया बुङोबा मा बुजियो हयथबा ससियेल मिडियानि बागै माबाफोर नलेज दं नामा
औ नोंथां औ नोंथां आंथ ओरै स ससियेल मिडियानि बागै ओरै ओ बारा गियानथ गैया बिदिनो ओ एसे एनै दङ आरो बिदिनो ससियेल मिडिया बुङोब्ला जोङो गोबां इन्टारनेट बे आरो बिद बिदिनो गोबां जों माबा एफ फोर सलायनो हायो हायो आरो बाहायनो हायो औ बिदिनो फेसबुक इनस ताग्राम वाटसाप बिदिनो बेबादि एप्स दं आरो बे जों सहायनो हायो औ नोंथाङाबो एसे बुं हागोन नामा
ओ आं ससियेल मेडियानि बागै आंबो एफा मिथिया होमब्लाबो जिखिनि मिथिगौ बेखौनो बुंनोसै दे आरो दा जोंना ससियेल मिडिया होन होनबाथ' गासिबो फैजोबगोन नालाय जेरै दा नोंथाङा बुंबाय इसटाग्राम फेसबुक बिदिनो ओ अनलाइन पेमेन्ट फोराबो फैयो आरो जेरै गुग गुगोल माबाफोर टुइटार आरो बिदिनो स्नेप स्नेपसट दोननाय बेफोर बैसा टिकटक होनाय बेफोरबायदि गासिबो फैयो आरो जेराव ओ जेराव जोङो
भिडिअ हयथ'बा गुबुननि सेयार खालामनाय इनफरमेसन बेफोरबायसा गासिबो बुस्थु बुस्थुफोरखौनो जोङो नुनो मोनो आरो मोजांबाबो गाज्रिबाबो गासैबो बुस्थुखौनो जोङो नुनो मोनो आरो बे ससेयेल मिडियायाव नोंथाङा दा बे ससियेल मिडियानि गेजेराव ओ मा मा ससियेल मिडियाखौ बांसिनहाय मोजां मोनो आरो बांसिन बांसिन माने इउसफुल होननानै सानो माबे मोनसे सस
औ नोंथां ओ नोंथां औ
औ दे बुंलाय
औ औ नोंथांनि बादिब्ला ससियेल मिेडियाया
औ
औ
खोनादों
औ दे बुंलाय खोना खोनादों दे आङो आंनिखौ खोनादोंना नोंथाङा
नबा खोनायमोन औ ओम फ्राय
औ खोना खोनादों आं नोंथां
अ जोङो ओ आङो बांसिनानो फेसबुकखौनो बांसिन सालायनाय जायो आरो नोंथां
औ औ
हेल' औ मानो होनोब्ला जोङो फेस फेसबुकाव ओ गो गोबां बायदिसिना बर'नि रादाब बा गुबुन गुबुन हारिनिबो रादाबफोरखौ जों खोना नुनो मोजां गाज्रि खौरां ओ आरो गोबां बिदिनो ओज गुबुन गुबुन जायगायाव जानाय जाथायफोर जोङो फेसबुकनि गेजेरजों थाबैनो जोङो खौरां फोर खौ मोननो हायो बेनिखायनो आं फेस खौ मोजांसिन मोनो आरो बाहायनो
औ
खोनादोंना औ नों नोंथांनि बादिब्ला आ सस ससियेल मिदियाया नोंथांनि बादि ससेल मिडियाया मोजां ना गारजि नोंथाङा
औ आंनिस साननायाव थाङोबा ससियेल मिडियाया मोननै रोखोमाव गोलैयो बे गाज्रियावबो गोलैयो आरो ओमफ्राय मोजाङावबो गोग्लैयो बे सुबुंनि बाहायनायनि सायावसो सोनारो आरो आरोना माने ओ सोरबाफोर बे ससेनल ओ बे ससियेल मिडियाखौ मोजांनि थाखायबो बाहायो आरो गाज्रिनि थाखायबो बाहायो जेरै सोरबा सोरबि ओ गाज्रि खामानियाव हयथबा सोरखौबा सोरखौबा माबा गाज्रि बुंनाय सोरखौबा हय गोबा माबा माबि नंखाय दायावनो सोर मब' माबा बुंनानै स अब मायावबा खोख्लैनाय बेफोर फैसा खालामनो हायो आरो उम दा मोजां खामानियाव बाहायनायाव जेरै ओ जेरै औ औ नोंगौ दा आरो मोजां खामानियाव बुंनो थाङो बा जेरै ओ मानसिफोरा मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिहोनो हानाय आरो गोबां सुबुंफोरा ओ आन्दो जानानै थानाय बाथ्रा अयथबा खामानिफोरखौ जोङो मिथिहोनो हायो आरो
औ औ नंगौ थारैनो नंगौ
औ
ए बिदिनो दा ओ ससेयेल मिडिया बाह मानसिफोरनि बाहायनायनि सायावसो जाबाय आरो उम दा ओ नोंथाङा
औ
औ नोंथाङा दा मायाबाफोर जानाय लोंनायनि स संनायनि माबाफोर नायबाथाय औ
अ
खोनादों
औ नो थ औ औ
बे नो नोंनि औ माने बिदिनो जानाय लोंनायनि माबाफोर नायबाथाय इउटुबाव नायोना नाया बेफोर बेखौ आंङो सोंनो स सानदोंमोन आरो
औ नोंथां ओ ज जोंथ इउटुबावबो गोबां ओ जि ओ जोङो जि सारच खालाम ना नायनो गोसो बेखौबो नायनो हायो बिदिनो जा जानाय लोंनायनि जा जोङो इब बिदिनो कमेडियानो जा बिदिनो गोबां ओ फिलिम फोरानो जा बेखौबो नायनो हायो आरो बिदिनो बड रादाबफोर बर'नि रादाबफोरखौबो नायनो हायो आसा
औ
बिदिनो गोब गोबां गोबां बिदिनो ओ गोबां जाथि बेफोरनि ओ निउस बा बा भिदिअफोरखौ नायनो हायो आरो
औ औ
आरो नोंथाङा नोंथाङा मा मा ओ माखौ बाहानानै साबसिन मोजां मोनो नों
औ
नाथा
नोंथाङा होनफिन हागोन ना खेबसे औ
साबसिन मोनो
आं दा बांसिन बाहायनायाव जाबाय ओ आङो बां सिनानो ओ इउटुबखौनो बाहायनाय जायो जाहाथे दा आङो ओ फरायफुनाय स्टुदेन्ट नालाय दा आंनि नांगौ आंनि नांगौ सोंथिफोरखौ आं बेयाव नागिरनानै आङो आंनि सोंथिखौ आङो क्लियार हय बा माबा खालामनो हायो आरोना
औ ओ औ जोंथ आरो दा वाटसपाबबाबो जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि थार न नंङा होनबा नोंथां औ औ वाटसाबाव औ औ वाटसाबाव जोङो गोबां जोंनो बिदिनो नांगौ नांगौ बुस्थु खौ जोङो लोगोफोर फोरनो एबा जोङो जेनेबा मास्टारफोरनोबो बिदिनो सेयार खालामलायनो हायो औ नोंथाङा वाटसाप नि बागै एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां?
वाटसापआ ओ बुंनो थाङोबा मोनसे मेसेज गेले मेसेज हरलायनो हानाय आरो इनफरमेसन सेयार खालामनो हानाय बुस्थु आरो बे जेराव उम जे ओ जेनेबा दा वाटसापनि मथेबा बे इनक्रिप्टेड आरो ना राव बो नायनो हाया बे मेसेसखौ नोंनि अनगा ओम बे जोबोद दा माने मोजां जानानै दङ आरो जोंनि थाखाय जों दा बुस्थुफोरखौ सेयार खालामनो हायो जेरै जोंनि नांगो बुस्थुफोरखौ औ जेरै जों डकुमेन्टस सोरनोबा हरनो गोसोबा फट' हर हरनो गोसोबा मायबाफोर फाइल हरनो गोसोबा आरो सोरखौबा कल हर हरनो हायि समाव मेसेज हरनोबा जों बिदि अनलाइननि खामानि फोरा आरो माबाफोर मावनो हायो मावनोब्ला जों बे वाटसापनि थ्रु हायो आरो
औ औ नंगौ
गासैबो बुस्थुखौ दाना माने वाटसापजोंनो खालामनाय जायो आरो बांसिनानो वाटसापखौ बाहायो आरो दाना बे एबा आरो इजि आरो इजि आरो कम्फर्टेबोल आरो ना गासिनिबो थाखाय उम जामबि जाम्बाफोराबो बाहायनो हायो आरो खसयैनो उम बेनिखायनो
औ थारैनो नंगौ औ ससियेल मे ससियेल मिडियाखौ थाखाय ओ खोनादोंना नोंथां
ओहो ओहो औ खोनादों
खोना औ बिदिनो ससियेल मिडियाखौ बाहायनो थाखा थाखाय जोंङो फरायनायनिबो गोनांथि जालाया बिदिनो गोबां मानसियाबो फरायैफोराबो। बाहायनाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां नंगौ दा गास निबो थाखाय ससियेल मिडियाखौ माने इजि खालामना होदों आरो ना जाहा थे गासिबो मोजाङैनो बाहायनानै गासिनियावबो जि इम इनफरमेसन सेयार खालामनो आरो हयथबा लोग गोजानो बिसोर गासिबो हानाय रखम आरो
औ
ओ बुंनो थाङोबालाय खावसेथिं मोजांबो आरो खावसेथिं हामाबो आरो
औ औ बे बे गाव गावनि बाहायनायनि सायावसो सोनारो आरो मोजां गाज्रिया ओ ससियेल मिडिया जाबाय मोनसे दानि जुगाव ए आइ नि जुग जेरै इउस खालामाबनानैबो हगारो बेनो गोबां गा ज्रिबो गाज्रिबो नुनो मोननाय जायो मोजां मोननाय मोननाय जायो बिदिनो ओ ससियेल मिडिया ओ बाहायनो रोंनाया गाव गावनि सायावसो आरो
औ नोंगौ नंगौ नंगौ औ खोनादों नोंथां खोनादों बिदिनो आरो जों दा निजि औ खोनादों आं
औ औ जोंनि दिन गोबां हखा हाबाय नोंथां खोनानो मोन मोनाखै बारा औ औ दे
दे होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय जों दानथ'लायनोसै नामा दे होमबा न नोंथां दानथबाय गोजोननाय थाबाय